हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां
खोनादों नों
औ औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं ओरैनो दङ।
अ ओ नोंथांजों आङो दैज्लां बोथोर राव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मै मैगं मोननाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ हागोन नोंथां दैज्लां बोथोराव
औ
दा थास' बिबार थास' आथिं बेबदिनो लेस रा जिंखा खुमब्रा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नों
औ औ नगौ नोथां औ ओ नोंथाङा आंनो अनला खारै ओंख्रिखौ जोंनि बर'नि दोरोङारि अनला खारै इओंख्रिखौ माबायदि ओ संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
औ
अनला खारैखौथ' जोङो गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो बेफोरखौ जोङो बेदर होनानै ना होनानै जायोब्ला
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो अनलाजों दाउ बा अमा बेदरजों ओ बा लाथा एम्फौ ना खांख्राइ बेफोरजों जायोब्ला जों गोथावसिन मोनो नंगौ
औ
क्ला
औ-औ
जेरैहाय जोङो माइरंखौ गिबियाव दैयाव सोमनानै लागोरनाय जायो आरो सम बेनि दैखौ राननो थाखाय दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो
सि दिंखि बेफोरबायदियाव देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि सं संनो थांनो थाखाय जोङो सारायाव गिबियाव दै होना लानांगोन
औ नंगौ नोंथां औ-औ औ-औ-औ
नाय जायो
औ नंगौ नोंथां
या दैयाव गलायनानैबो लुनानै होयो बेनि उनावहाय जों बेयाव खारै संख्रै बेफोरबायदि होनांगोन आरो जों बेयाव दाउ बेदर, दाउ बेदर बा अमा बेदर होसननोब्ला थाय
औ।
औ-औ-औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ-औ-औ
औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ-औ-औ